नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा? औ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथांङा सावरायनो सम दंना?
औ सम दंङ नोंथां नोंथांङा बुंनायसाय नोंथांङा मा आयदानि सा सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ आंङो बैसागु आयदानि सायावनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नंगौ।
होमबा आं फोरमायनानै होगोरनोसै नामा नोंथांनो?
दे बिदिब्ला फोरमायनानै होदो नोंथांङा।
औ बैसागु फोरबो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौआनो फालिबोनाय बे जोंनि बर' सुबुंफोरनि एबा आसामनि मोनसे गोदोनि फ्रायनो फालिबोनाय फोरबो आरो ना नोंथां बेहाय जोंङो औ बेहाय जोंङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होयो आरो गोदान बोसोरखौ सफैनायनि थाखाय जोंङो बाहाय रं रंजायो बाजायो आरो आबादफोरनि थाखाय जोंङो गोदान आबाद मोननायनि थाखायबो रंजायो आरोना बिफांनि बिलाइफोराबो गोदान खिलिनायनि थाखाय जोंङो बे फोरबोफोरखौ रंजानाय जायो आरोना नोंथांना। औ बैसागु फोरबोखौ जोंङो मोननै रोखोमै फालिनाय नुयो आरोना नोंथांना।
औ नंगौ।
सिगांङावनो जोंङो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु नुयो। मोसौ बैसागु सानखौ जोंङो ओ सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि एबा संक्रान्ति सानखालि जोंङो बेखौ फालिनाय नुयो आरोना नोंथां औ बे मोसौ बैसागु सानखालि जोंङो फुंङाव संक्रान्ति सानखालि फुंङाव जोंङो सिखारनानै राय सिगांङावनो खांखाना लानाय रायदों जेरै बैग्रि बिबार बैग्रि सु एबा खाथ्रि बिबार एबा लोखोना बिबार बेफोरबादिखौ जोंङो खानानै दरखं दरखं एबा न'नि लामाफोराव जोंङो थेबनानै लागोरो आरो ना नों थां औ औ। बेखौ थेबखांनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो मोसौफोरखौ दैमाफ्राव थुखैनानै लाबोनानै एबा मोसौखौ फोरखौ दंखलनि दैजोंनो थुखैनानै लानानै मोसौफोरनो मा खालामो लावनि एबा फान थावनि माला खालामनानै जोंङो एबा बिबार होदेरनानै जोंङो बे मोसौफोरखौ मा गानहोयो आरो ना नों थां औ औ। बेनि उनाव जोंङो मोसौफोरखौ आरोबाव दोनि हांगार एबा सारायनि हांगारनि खिथुनिफोरखौ एरख'नानै जोंङो मोनसे थालिर बिलाइ एबा लाइफोराव लानानै जोंङो थाव गोथांजों एबा थाव गुबै जों लागायनानै जोंङो मोसौफोरनि आसुगुर एबा मोदोफोराव बिगुरफोराव जोंङो फुनो। आरोना नोंथां।
औ।
औ औ औ बे मोसौ फालिनाय जाब मोसौफोरा बेराम आजार जायालासे थाथों एबा बोसोर बो एरलांबाय थाथों बेनिफ्राय जोंङो बे मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनाव जोंङो आरोबाव जोंङो औ माइफोरखौ एबा संख्रिफोरखौ थोरसिफोराव लानानै जोंङो मोसौ फोरखौ जाहोस्रांङो जाहोखांनायनि उनाव जोंङो आरो मोसौफोरखौ माने बिनि रोसिफोरखौ हास'नानै दुरुंफोरखौ हास'नानै जोंङो बे संक्रान्ति सानखालि जोङो मोसौफोरखौ हगारनाय जायो आरो ना नोंथां। बेलासि समाव आरो जोङो मा खालामो मोसौफोरखौ गोदान दुरुंजों खानाय जायो आरोना नोंथां। आरोबाव जोंनि ओनसोलथिं माने संक्रान्ति सानखालि सिगाङावनो खांखानानै लानाय जेरै- मैगं-थाइगं, फिथाइ-सामथायाइ बेफोर बाय दि जेरै- था आरो थाराय उम थाराय आरो खिया मानि-मुनि ला फासायख' जेरै- अन्थाइ बाजा, दाउ फेन्दा बेफोर बायदिखौ जोङो बायदि बायदि बिफांनि बिलाइ, फिथाइ-सामथाइ जेरै- खान्थाल थाइजौ गोरलै बेफोरबादिखौ जोङो सेजौ से बिदिनो खांनानै जोङो आरो बेखौ मा मोनायाव एवनानै जायो आरोना।
औ।
औ-औ-औ। बे एवनायनि जाहोनानो जादों जोङो गोजाम बोसोरखौ माने गो खा-गोखैजों बिदाय हरनाय होननानै माने बे एवनानै जायो आरो ना जोङो। संक्रान्ति सानखालि गोखा-गोखै जायो आरोना जों थां।
औ नंगौ। नोंथां थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बे मोसौ बैसागुखौ फालि नाय जायो । बैसागुखौ जोङो जेरै- स्नि सानसिमहालिसै जोङो फालिनाय जायो जे रै गिबियावनो मोसौनि बैसागु आरो बेनि अखानायै जोङो मानसि बैसागु आरो बेबायदि थाम ब्रै बा द' बेबायदि दिनाव जोंङो बे दाउ-हांसो जिब-जुनारनि बैसागु फालिनाय जायो आरो। आरो जोङो लास बैसागुखौ जोङो बे आलासि-खुरमा, बाय-बाहा गि ज'-ज' ओ आलासि जानाय नि महरै जोङो फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मोसौ थुखैनायखौ जोंहाबो थिग बेबायदिनो सैथ'' जान सैथ्र दाननि जोबथा सानावनो जोङो फालिनायखौ नुनो मोनो नोंथां। बेनि सानसे सिगाङावनोहाय जोङो बे लाव, फान्थाव, हालदि, खाथ्रि बिलाइ बायदिफोर जोङो बुथुमनानै लाखायो, नङा होमबा नोंथां? औ थिग बेबायदिनो अखानायै फुङावनो जोङो बेबायदि बुथुमनानै नानै लाखानाय लाव फान्थावफोरखौ माला सुनानै जो ङो मोसौनो गानहोयो आरो माला सुनानै जोङो बे न'आव उसुं गदा बा मोसौ गलि बेफोरावजोङो थेबनानै दोनो। बेनि उनावहाय जोङो बे लाव फान्थाव इसे लाखानायखौ जोङो हानानै लानायखौ लांफानानै मोसौखौ फोथारफोराव बा दंग'फोर दुब्लिफोराव जोङो थुखैनो लाङो, जोङो बे हालदि फोननानै आरो जों लोगोसेफ्राय लांफाखायो जेरै-थाव गुबै हांगार बे दै दोख्लानि हांगारा बेखौ एसे लानानै थांफाखायो। बेखौ जोङो मोसौनो फुननाय जायो। आरो थिद बेबायदिनो मोसौनाव फोनखांनानैै लाव-फान्थावजों खुबैखांनानै खाथ्रि बिलाइजों बुयै बुयै गान रोजाब रोजाब मे थाय खनै-खनै थुखोयो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो थु खैखांनानै मोसौखौ हगारनानै होबोनाय जायो बे फोथारावहाय आरो बेनि उनाव जोङो मोना मोनायावसो लाबोनानै बि खौ जोङो फागा गोदानाव सोफैनाय जायो आ‌ रो फागा गोदानजों लोगोसे जोङो मोसौनो जेरै- ओ दै दै गोथार बा जोङो माइरं, थुलुंसि, दिंखिया, गय जरा, फा फाथै जरा बेखौ जोङो मोसौ गलियाव बावफैनाय जायो आरो नों
औ औ
औ थिग बेबायदिनो जोंना मोसौ बैसागुनि दिनखालि बे नोंथाङा दहायसो बुंलांनाय बायदि गोखा गोखै मैगं बिलाइ मैगं बा फिथाइ सामथाइ जों गासिखौबो बुथुम सेजौ सेथा बुथुमनानै जोङो अमा बेदर बा बायदिसिना बेदरजोंबो जायो आरो नोंथां जाहाथे जोङो जानायनि जाहोनानो बे बेमार आजार जानाय फोरा खारथों आरो जेबो बेमार आजार जाफैनाङा थों जोङो फथायनानै जायो आरो नोंखौ थिग बे नि अखानायै मान मानसिनि बैसागु मानसिनि बैसागु नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा इसे सुंद' सायनानै होदो नोंथां
बैसागनि से खालार खालि एबा बे मानसि बैसागु सानखालि जोङो फुंफ्रावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाग्रोननानै जोङो न'नि अरदाब अला इसिं जेरै बाथौ बेफोरबायदिखौ जोङो ले हांग्रोनानै लाग्रोजोबो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो आलारि बाथि जेनेबा बाथौफोराव आलारि बाथि सावनानै जोङो ओ खुलुमखांनायनि उनाव जोङो न'खरनि देरसिनफोरखौ खुलुमगोरो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो दुइसिनफोरनो मान होयो एबा दुइसनफोरनो बोसोन होयो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो माने गांसे गांसे एबा आर'नाइ दायोबोब्ला गामसाफोर दायोबोब्ला बेफोरखौ जोङो देरसिन फोरनो होयो एबा न'खरनि फिफाफोरनो बिबौफोरनो बेफोरबायाददिखौ होनाय जायो आरो नोंथां बिनि उनाव जोङो औ न' खाथि खाथिनि फोरनिखौबो थांनानै बिदिनो खुलुमो माने ज' ज' थायो आरो बे सानखालि जोङो बोसोरसे गोदान सानखालि जोङो गोदै बुस्थु जायो आरो ना नोंथां जेरै मिस्थि बेफोर बादि खौ जोङो गोदान बोसोर सौफै फैनायनि खुसिजों एबा बिफांनि बिलाइफोरा बिदिनो खेलेनायनि खुसिजों एबा गोदान बोसोर सफैनायनि खुसिजों जोङो बेफोरखौ जायो आरोना नोंथां बेनि उनाव जोङो ओंखाम जाखांनायनि उनाव उनाव जोङो गामियावनो बिदिनो ज' ज' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' जानानै दख'ना गोमो गोमो गाननानै ब्लाउस गोजा जोमग्रा गोजा लानानै जोङो औ खाम जथा सिफुं बेफोरबायादि लानानै जोङो गामिनि न'खर न'खर हाबनानै जोङो माने खुलुमस्राङो आरो ना आरो रंजायो मोसायो आरो बैसागुआव माने सिगां फिसिनानै दोननाय जोंनि जौ होनो जेरै जोङो बे खौ बेखौ जोङो बेयावबो एसे एसे माने रंजानायनि खुसिजों लोंनाय जायो आरोना नोंथां थिग बे बायदिनो औ
ओ मागियो बे न'खरनि बिथांमोनहानो जों बे जौ गोरानखौ गिसिखौ खौ अननानै होखायो नङा होमब्ला नोंथां थिग बेबायदिनो मोसाखावरि बिथांमोनाबो एसे एसे लोंनानै जोङो मा होनो रंजा खुसियै मोसायो आरो ना बे हर थिग बेबायदिनो बे जौ गोरान जौ गिसिखौ जोङो बेसेबां सिगां समनिफ्रायनो जोङो बानायनानै होनानै दोननाय जायोना नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ थिग बेबायदिनो जोङो माइब्रानि माथानि बेबायदि संनाय जाय औ
नोंथांमोननि ओनसोलथिं आरो माबायदि फालियो माने बैसागुफोराव गामिफोराव लांदां बैसागु खालामनानै फालिगोन ना फालिया बेफोरबायाददिखौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा
औ नंगौ जों बैसागुफोराव जेरैबायदि जोङो बेसन बा बायदिसिना बेफोरखौ जोङखौ नुयो बेनि गेजेरजोंबो जोंहा गोबां सुबिदा मोननो हायो नङा होमबा उन्दैै गथ' बा फरायफुनाय देर ने गथ'फोरा। गेजेरजों जोङो मोसानो रोजाबनो बे मोसानायनायनि गेजेरजों गेजेरजोंनो लोगोसे बायदिसिना खेला बिदिनो खन्थाइ लिरनाय खन्थाइ आवरायनाय हरखाब बुंनाय थिग बेफोरखौबो सोफादेरनानै लानाय
औ औ औ औ नंग नथां दानि मुगायाव माने न'खर न'खर बेरायनानै बांद्राय जान लों जायो होननायनि थाखाय जोङो मा खालामो नोंथां जोंनि ओनसोल थं माने गामिफोरावनो फांसनफोर एबा लांदां बैसागुफोर खांनानै खालामनानै बिदिनो अखानायै दुइ थारिख बेखालागै जोङो बयबो ओंखारनानै गिदेरसिनफोरखौ खुलुमगोरो आरोोना फुंनि समाव बेनि उनाव जोङो उन्दै उन्दै। उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि थाखाय एक्सट्रा आरो गेदेर गेदेरफोरनि थाखाय जोङो एक्सट्रा गेलेमु आयदा जेरै खारनाय बादायलायनाय आइलं। बारनाय बेफोरबायदिखौ जोङो होनाय जायो आरोना नोंथां बिनि उनाव जोङो मोना बिलि समाव जेरै गान खनग्राफोर एबा मोसाग्राफोर बेफोरबायाददिखौ लेंहरनानै जोङो मा खालामो गान खनहैयो एबा मोसाहैयो बिदिनो मोनानि समाव जोङो फांसन खालामनाय। जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ थिग बेबायदिनो जोंहा गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो नों बेदिनो जोङो बे फांसन खालामनायनि अनगायैबो जोङो बे ला फुंनि बैसागु नङा होमब्ला। बेखौ जोङो बाय बाहागि आलासि खुरमाफोरखौहरनानै बिसोरनियाव जोङो आलासि खुरमा जाहैनानै ज' ज' माने खाना बायदि जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां म अर गासैखौबो जेरै नानियालि बेदरनि आलि थिग बेबायदि बिदिनो जाबो जोबै थि बेबायदिनो जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ नंगौ नोंथां हबा जोंना समाबो जाबायमोन नोंथां सावरायनायखौ दोनथ'सै नामा नोंथां
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों सोलरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नाय दे नोंथां औ